नोंथांङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथांनिखौ।
नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं जोंनि बर'फोरनि दोरोंङारि जानाय साम' ओंख्रि अनला दाव सबाय सबायजों अमा बिदिहै जानायफोरनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमो। नोंथां
नोंगौना नोंथां? सावरायनो हागोन नोंथां।
सम दंङब्ला सावरायनो आवगायहसै नंङा होमबा नोंथां?
औ जागायदो नोंथां।
अ बिदिब्ला साम' साम'खौथ' जोंङो दुब्लि एबा दंग' बा हाखरारिनिफ्राय लाबोनानै सा-सानसे बा साननैसोहालागै जों सोमनानै दोननाय जायो। बे औ माने गोखै एसे होनानै जेन बेनि मैलाफोरा थाबनो खारो बेनि थाखाय जों बिदि सोमना दोनो साननै बेनि उनाव जों बिनि दाखोन दाखोनखौ गारो आरो लोगोसेनो बेखौ ओरैबायदि साफायै हुयो। माने जेन बेयाव जेबो मैला थाया। बिदि साफा खालामनानै बेखौ उम दसेनि थाखाय सोमस्र'बावनानै दोनो सोमनानै बेखौ ओ मोजांङै एवफ्रानना लायो एवफ्राननानै सबायखौ जोंङो सबबायजों संङोब्ला सबायखौ जोंङो ओ रुग्रोनानै लायो। बेहाय थाव एसे जेबो होनाय जायो स साम'खौ एवफ्रानब्ला बेजों लोगोसे सबायखौ रुग्रो रुइहोनो थाखाय जों खारैबो बाहायो बे मस सिख्ला हिसाबै जों बानलु जाब्रां आरो लोगोसेनो गंगार दुदिया दुन्दिया बेफोरखौ होनानै गोथावै संनानै जायो। बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदि जानाय हुदा दंङना गैया बा माबोरै जायो साम' औ नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां ओ जोंनि ओ ओनसोलाव साम'फोरखौ‌ ओ गामिनिनो बिलो बा दैमा जाम्फै दंग'फ्राव ओ खननानै लायो बर' आइजोफोरा। ओ जोंनि ओनसोलाव मोनथाम रोखोमनि साम'फोरखौ मोनो नोंथां। ओ बेफोर जाबाय बेफोर जाबाय साम' गोलाव साम' दाहोनाय आरो गुबुन मोनसेया जाबाय साम'लादाय। ओ बे मोनथाम रोखोमनि साम' खौ जोंनि ओनसोलाव गुबुन-गुबुन उम गुबुन-गुबुन थाखोआव संनाय जायो ओ। साम' लादायखौ जोंनि ओनसोलाव उम मोनफ्रोम बोसोरावनो मोननाय जाया बे जेब्ला दैबाना जायो अब्ला बे थाइयेमावल बेयो बियो गुदुं निफ्राय खारनानै से मास बा नै मास ल' थायो ओ बे साम'खौ ओ आइजोफ्रा खननानै ओ रुदबनानै बिनि मोदोमखौ बरननानै सु खंख्लाखौ गारो आरो मोदोमाव गोबां बिज्ला मुवाफोर थायो बेनिखायनो बे लेथ्रा मुवाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय संख्रि बा आदुंग्रा बिलाइ बेजों सिग्लिनानै मैलाखौ साफा खालामो। बिनि उनावहाय साम'लादायनि बेदरखौ मैथा बांगाल मैथा गोजा ओ नेरसिं बिलाइ बेफोरजों जोंनि ओनसोलाव भाजा जानाय खौ नुनो मोनो नोंथां गुबुन फारसेथिं
ओंख्रि संजाया नामा नोंथां बेखौ? साम' लादायखौ
ओहो संनाय जाया नोंथां जोंनि ओनसोलाव साम' लादायखौ ओंख्रि जानाय जाया। खालि भाजाल' जायो भाजा औ ओंख्रि संनाय जाया ओंख्रि संग्रा साम'खौ जोंनियाव साम' दाहानाय आरो आरो साम' गोलावखौलसो संनाय जायो सानसे सिगां खन्नानै लानानै साननैसो बा सानसेसो सोमनानै दोनो बिनि उनावहाय साम'नि दाखोनखौ गारो आरो खिबुखौ दानस'नानै मना बा मैगं खादायाव साम'नि बिखुङाव थानाय मैलाखौ खारहोनो थाखाय लेबु होनानै सुनाय जायो बेनि उनाव सुखांनानै गोजों सुनानै दान्दिसे सम सोमनानै दोनो आरो बेबायदिनो नायथाव नायथाव ओंख्रै फासावहायनो सबायजों सङो।
औ नोंथां थारैनो।
अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव साम'फोरखौ जोगोनारजों जानाय नुयो आरो अनला मै मैगंजोंबो जानाय नुनो मोनो। गुबुन फारसेथिं आलुफोरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव खालि स सबायजोंल' साम' ओंख्रिखौ सङो नामा नोंथां?
बिदिथ' नङा जोंनि ओनसोलावबो साम'खौ सबायजोंबो सङो आरो जोगोनारजोंबो सङो खाला दालिजोंबो सङो आरो अनलाजोंबो सङो मैथाजोंबो संबावोसो जोंनाव।
नंगौना नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मा मा रोखोमनि साम'फोर मोननाय जायो नों
जो-जोंनि जोंनि ओनस सोलाव मोनथाम रोखोमनि बै साम' दाब्लाखौ सिनायोना नोंथाङा बे साम' दाब्ला एसे गोलाव आरो साम' गुसुं आरो साम' गोलाव साम' गुसुंखौ बांसिन मोननाय जाया साम' गोलावखौ बांसिन मोननाय जायो।
नंगौ नोंथां।
औ थारैनो उ उ।
नोंसिनि उ नोंथांमोननि ओनसोलाव साम' लादायखौ मोननाय जाया नामा नोंथां?
साम' लादायखौ बांद्राय मोना बहाबासो गरफा गरनै बिदि मोनो। माने बायनानै जानाय-जानाय जायो आरो। जोङो हाथायबा बाजारफोरनिफ्राय लाबोनानै जोङो बायनानैबाबो जानाय जायो नोंथां।
अ बिब्दिब्ला नोंथांनिसिम मोनसे कुइसन बां नोंथांमोननि ओनसोलाव मोननाय साम'आ मोननाय साम'आ नोंथांनि नुनायाव गुबुन गाबनि मा मा गाबनि नोंथाङा साम'खौ नुदों नोंथांमोननि ओनसोलाव?
गि-गोसोम गोसोमखौनो नुदों आङो। बि ओमफाय आरो बै दाब्ला साम' दाब्ला जा बुङो बेयो गोसोम गुफुर एसे माने दागो नांनानै गिरु नांनानै थायोथ' बेसे सोम्रोम सोम्रोमैनो जानानै थायो
नंगौ नोंथां बेनि अनगायैबो नोंथाङा बिलोआव थानाय साम'खौ मा गाबनि जायो होननानै सानो?
खायमास खायमास्रो जायो होननानै आं सानो आरो
अ लैथो मोननाय साम'निफ्राय जों माबा मोनसे मोनो होननानै फोथायो नोंथाङा मिथिगौ ना?
लैथोआव मोननाय साम'निफ्राय मुखुथा मोनो होननानै मानिक मोनो होननानै खोनायो आरो आं नुफेराखै नोंथां।
अ आंनि मिथिनायाव बा आं नुनायाव लैथोआव मोननाय साम'आ गुफुर जायो। जायखौ जों साम' संख' होननानै बुंनाय जायो बे साम' संख'निफ्राय जों साम' संख'नि सि सिङाव मुथा मोनो बे मुथाखौ गा ब्लालायनो गोसोनि साननाय गोसोनि मेलेमा दुरबलथा जायोब्ला साननो हानाय पावारा बारायो होननानै जोंनि ओनसोलाव फोथायसयो बेनि अनगायैबो बे साम'ख'नि साम' संख'खौ जेब्ला हिन्जाव गोदान बा हाबा जायो बर'फोरा बा गासै हिन्दु मानसिफ्रानो हाबा जायोबा बे साम' संखनि मोदोमखौ हा हानानै मोनसे आसान बानायनानै जोंनि औ संख' आसान सान बानायनानै हाबायाव गाननाय जायो नोंथां बेखौ आं एसे गुवारै मिथिगौ। बा
बिदिब्ला नोंथां गुबुन गुबुन जानायफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायलांनोसै नामा? आरोबाव
सावरायनो हागोन नोंथां
औ माने जोंनि ओनसोलाव बिदिनो साम'ल' नङा नारजि अमायाबो गोबां जायगा आवग्रिनानै दङ जोंनि ओनसोलाव नारजि अमा होननानै बुङोब्ला माने आरो न'खरफ्रोमबो माने जाजोबो होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा नोंथां
नंगौना नोंथां?
नारजि अमाखौ माबोरै सङो आङो आंनि जोंनि बे ओनसोलाव नुनायखौ आं एसे नोंथांनो फोरमायनानै होनि नोंथां
खोन्थानो हागोन नोंथां
औ औ जोंनि ओनसोलाव नारजि नार्जि गोरानखौ एसे सोमनानै बेनि गोखा बा बेनि गाज्रि बा गोसोम गोसोम जि ओंखारलाङो नार्जिखौ सोमोबा बेखौ सोमनानै दसेनि थाखाय रुइहोनानै दोननाय जा जायो बेनिफ्राय बेखौ खारैजों औ खारैजों एसे थुग्लियो गिबियावनो आरो बेहाय बेहाय अमा बेदर जों बांसिन संनाय अमा बि बेदर आरो अमा बिबुजों बांसिन संनायखौ आं नुनो मोनदों। अमा बेदरखौ मोजांहै एवफ्रामना लानानै बेहाय फानलु खारैबो होनाय जायो।
नंगौ नोंथा
नारजि ओंख्रियाव एसे फानलु जाब्रां आरि होनानै मस्ला हिसाबै जों जिराफोरखौबो एसे एसे होनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो लो लोथो होयै होयै माने नारजि ओंख्रिखौ संनानै गोथाव जानायखौ जोंनि ओनसोलाव आं गोबां नुदों। बिदिब्ला नोंथामोन्नि ओनसोलाव बि बे नारजि ओंख्रिखौ माबा फोर फोरबो बा माबाफोर हाबा हुखाफोराव बाहायनाय नु दों नामा नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा? नारजि ओंख्रियाथ ओरैनो सारादुफ्राव बाहायजाखायो।
नंगौ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो ओ नार रजि जानाय हुदाया गोदोनिफ्रायनो बरफ्रा जाखायो नाला दासिमबो जायो। बां सिन जोंनि ओनसोलाव नारजिखौ ओ गोखाखौ खम जायो गोदैखौ बांसिन जायो। ओ जाथारोब्लाबो गो खाखौ गोदै होनानैसो संनानै जायो ओ सिगां जानायनि सिगां सा-सानसे सिगां सोमनानै मोनखायो ओ जाहाथे बिनि गोखाया गगारो होननानै फोथायो। बिनि उनाव नेक्ट दिना ओम नारजिखौ सेबनानै खारै होनानै संनाय जायो। आरो सोरबा सोरबा थावबो होनानै सङो जोंनि ओनसोलाव खिन्थु ओ आंनि नुनायाव खारै होनानै संनायखौ आं नुदों आरो सोरबा सोर सोरबा खारै होआलाबासिनो आथिखाल खालाव कुखाराव होनानैबो नारजि ओंख्रिखौ गे ब्लेहोयो
बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव सेनि होना नैबो नारजि ओंख्रि संनाय हुदा दङो आरोना
सिनि नोङा गोदै नार जि दङ नारजिया मोननै रोखोमनि दं जोंनि ओनसोलाव। औ गोखा नारजि दै नारजि दङ जोंनि ओनसोलाव नारजिया खालि गोदैखौ बांसिन जायो गोखाखौ बाङाय ख
औ दे बिदिब्ला आवगायदो
बेबादिनो सारादुफोराव ओ सोमोन्दो बोखांनो थाखाय ओ नारजि ओंख्रिखौ जोंनि ओनसोलाव होनाय जायो नोंथां आरो हाबानि समावबो होनाय जायो नोंथां
जोंनि ओनसोलाव नोंथां हाबायाव ओ नारजि ओंख्रि होनाय जाया जों सारादुआवल' होनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव नारजि ओंख्रिखौ ओ मा रोखोमनि अमाजों संनाय जायो?
अमा होननानैे बुङो बाथ'
अमाया जोंनिया मोननै जातनि दं
सरासनस्रा न'खराव जों गामिफोराव फिसिनाय अमाखौनो बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जों माने आं नुनो मोनदों आरो बेजों अमा बिबौ आरो अमा मोदोमखौ मेजेमफोरखौ होनानै गोथावै संना जानायखौ आं नुनो मोनदों। दा बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि अमाखौ बाहायो नोंथाङा एसे बुंनानै होदो?
जोंनि ओनसोलाव नारजिजों जानो थाखाय ओ अमा दिसिखौ बाहायो नोंथां बेखिनियावनो सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा नों नोंथां
दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।